हेलौ हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
हेल औ औे
हेलौ
औ औ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों
मा खालामदों नोंथां हेलौ
औ औ
बेरेफुंजानि सिखारबाय नामा
औ सिखारबाय नोंथां औ खोनादों बुं नोंथां
खौरांफोरा माबायदि नोंथां
दंथ'यो ओरैनो गेजेरावनो नोंथांनियालाय
आंनियाबो बेबायदियानो मोजां गाज्रि गेजेरावनो आङो एसे मरनिंनि अवाक खामबाय लामाथि इसे ओंखार बोदो र'
आतसा
नोंथां मोनथिं माइ साय गायनाय फोरा माबायदि सोलिगासिनो
अ जाबाय आथा आधि खिन्थु गटाय जाजोबाखै
ओ
आमथिसुवानि गायनो मोनाखैमोन नालाय
उम
दा दंबावो दा एसे एनैसो गायला
उम उम
ओ ओ दुब्लि फोथारफोरा माबायदि जेनेबा ओ गोथौ ना जेनेबा दै जायोना जाया आरो बेफोरबायदि
दैथ' दङो दा माने दै गैयाबो गोथौ नङाबो जोंनिया दा माने दै बोखांजानाय सिजोम दोङो आरो नाखाजियावनो दैमाबायदि मोनसे फिसा सुथुदों
अ
ओमफाय बांद्राय टेनसन जाया आरोना दैैनि जोंनिया
दैमा दोङो आरोना तारमाने ओ ओरैनोथ' दैमायाव जे सोरनिबा दै बारिबाथाय बानफानिफोर दै जमा जाफैयो नामा
औ औ जायो बिदि
गामिसिमबो हाबो हाबोना हाबा गामियाव
हाबो हाबो
ओम ओमफ्राय नोंथा मोनथिं दा माने माइ साय गायनायफोया माबायदि जेनेबा हाजिरा आ थिखा
बिदिनो हाजिराबो गायो थिखाबो गायो
ओम बेसे थारमाने खोन्थानो हागोन ना ओरैनो रांफोरा बेसेसो लायो हाजिरा
हाजिरायाथ' ओरैनो जेनेबा बर'फोरनि आव गायबा बोथिसे बोथिनै ओंखाम जाहोनानै सारिस' होयो आरोना
अ
ओमफ्राय बिदिनो थिखाखौ मिथिया जों आङोथ'
आ जोंथिंहाय ओ थिखाया बिगा दुइ हाजार गायनाया
आतसा
औ ओजा खोथिया फुनायफोरा आखा सिस्टेम ओरैनो बार' थाखाफोर लायो
अ नोथांमोनथिं बार'ताखाल' नामा
बार'था माने बार' थाखा फुदो सोरबा सोरबे होयाखै देसन खामे खाजया तावथार फोर होदों
आतसा
ओमफ्राय आरो थिखा सिस्टेम माने पाल्ला सिस्टेम फुबाथाय आतच' पार्ला आतस'
नोंथांमोननाव
होम
जोंथिं खमलै मायबा
आखा सिस्टेम बारा फुनो थाङा थारमाने जोंसे बाला सिस्टेम सोफैयो नङाबा फुबा हाजिरा फुयो आरो
औ औ जोंनिया साराय हातस'ल' फारला
अ आखाफोरालाय
आखा ओरैनो तेर' थाखा होयो जोंनियाबो पन्द्र' थाखा बियो देसन तेर' थाखाल' होयो लास्टाव
अ
नोंथाङा साहा लोंबाय नामा
ओम लोंथ'याखै बरथ'मान
अ अ
मा खालामगासिनो दङो दा बर्थमान खौरांखौ सोंखांबाय बायदि
आं दा दोंथ'यो ओरैनो सिखारनानै जिरायना दोंथ'यो
नङा बेखौ सोङाखै थारमाने जेनेबा दा नै दैलां बोथोराव मा खालामगासिनो आरो नोंथाङा
खालामनायाथ' एख' खालामथ'वाखै मा बुंनो दा
उम औ आरो दां मोनथिं जोलुर गेले नामा फुटबल?
अ फुटब'ल गेलेयो नोंथां।
नोंथाङा गेले थारमाने।
औ गेलेयो आंबो बेखनोसो गेलेथ'नो हाखै लोमजानानै। नोंथां
अ लोमजादों थारमाने।
औ लोमजादों ओमफ्राय गगाव मोननाय जादों आययाथ' माथो एसे सोलायदों आंनिया
औ माथ बायमोन माबानाय बायदि मोनदों आरो एसे गाज्रि होनानाय बायदि
अ औ
बारा नङाबा लोमजानाया?
ओहो एसे खमिबाय एसे माने एसे खमि। बेनो द खिन्थु खालि माथ्रायाल' सोलायना दं दा
औ
उम
मा पजिसनाव गेलेयो नोंथाङा फुटबलखौ?
बे गेलेनो नोंथां
अ
नोंथाङाबो गेलेयोना फुटबल?
आंबो गेलेयो गेलेनाया उम मिडफिल्डार गेलेयो। ओमफ्राय दा बरथमान दैज्लां बोसोर ज गेलेनो टाइम मोनाखै आरो
औ
उम दैज्लां बोथोराव दुब्लियाव थांनो गोनां जाबाय आरोना सम खौ लाना गेलेनो थाखायनो आंयाबो एसे आथिङा बल गेलेनानैनो हाबा जान जादोंमोन बेखाय थांनो हायाखैमोन दाख्लै अ सानबा सप्तासेसो गेलेबाय ओमफ्राय थुब्लियाव आरो थां थांबाय थानाय जायो गेजेर गेजेर
औ
औ जाया
माइ गायनाय जोब्बाय नामा नोंथां मोननिया?
जाहानिया माइ गायनाया जोबाखै आरो दंबावो सय बिगासो दंबावो। बिगासे गाय हांबाय
आतसा
औ
नोंथांमोननिया ओरैनो खै बिगासो हा दङ माइ गायग्रा?
माइ गायग्राथ' ओरैनो इग्र' बिगासो दोङो खाथ बिगाखो गायो ओमफ्राय बाखि ओइ सारि बिघाखो माबादों आरो आदिय आदों
आदसा
उम नोंथां नोंथांनियालाय माइ गायनायफोरा नोंथांलानिया?
आंनिया पास बिगा दङ आरोना माइ गायनो हाया
ओमफ्राय गायखांजोब्बायानो ओमफ्राय खोथिया थिलि आन्थाया गायनाय दंङ आरो ना
ओम ओम
खोनाबाय नोंथां उम
औ
ओम खोनादों।
ओमफ्राय नोंथांमोननि बे आमथिसुवाखौ माला सेफायो हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
फुगासिनो हेलौ
एखेयानो जायोना
औ
आदसा
ओ दिनैहाय टुन्टि टुन्टि सिक्स टुन्टि सिक्स नङा होमबा
औ औ नोंगौ।
टुन्टि औ औ दिनै माने बायगोन आरो।
ओम
नोंथांङा ओ अम्बुुबासिनि कामाख्याव हाय थांदों थांङाखै
थांदोंमोन नोंथां दाखालि
औ थांदोंमोन
औ थांना फैबाय हेलौ हेलौ
औ ओमफाय दाख्लै थांनायखौ आं थांनो मोनाखै बरथमान दा खमाय मोनाखै आङो। एसे बेस्त जा दंथयो
ओम
ओम
औ
माबायदि जेनबा ओजोयै दाख्लै थांनाय एक्सपिरियेन्सखौ एसे सोंदों आं थारमाने माबायदि मानसिफोर जानाय बा अ
मानसिया बुहुद जादों नोंथां लाख होनना बुंजायो लाख
मानसियाथ जाखायो ओरैनो एक्सपिरियेन्सफोरा जेनेबा गाज्रि बा मोजां
एक्सपिरियेन्स एक्सपिरियेन्स सा मोजाङानो नोंथां मोजां नांदों थांनानै गाज्रिङाखै खिन्थु खस्थ जादों आरो ना बुहुद
अ
मानो होनबा हाजो गाखोनाय नालाय हाजो गाखोनांगौ
दाथ गारि लाङानो प्राय न
ओहो गारि गारि लांनो होआ नोंथां ओहो लांनो होआ डाइरेक्ट बे हाइवेनिफ्राय मेन गेट
अ अ ओ दुइ किलमिटारसो जागोन ना नोंथां
ओ हाजिरा लागै नामा मन्दिरा लागै
हो
बांद्राय जागोन नोंथां
आरो जाना
औ बांद्राय माने बिदि हाजोआ आबगाखोनांगोन नालाय बांद्राय हमनोबो हाया बेसे किल'मिटार जागोन दरेक्ट हमनोबो हाया माने
आंनि मथे आंबो थांफेरबाय खेबनै थफेरबाय आङो आं दुइ किल'मिटारसो जागोन बायदि मोनदों आरो।
आदसा आतसा आं बिदि आन्दास मोनद्रायाखै आरोना
जेनेबा गोजौ गाखोनायखायबाय बारा थांनाय बायदि मोननाय मोनो आरो ओरैनो
औ औ औ आंबो बिदिनो जानाय ओखायनो आं डाइरेक्ट बुंनोहायाखै आरोना बेसे किल'मिटार हेल' हेल'
औ औ खोनायाखै हेल'
औ खोनादों बुं नोंथां।
अ लामाया थार माने सेंख्रा सख्रि ना इखाय गाखोनायफोराबा इमान माबा जायो आरो। टाइम थांनाय बायदि मोनो।
ओमफ्राय नोंथां खनबेसे थांखो होनखो? नोंथाङा खनबसे थांखो होनदों?
आं थांफेराखै खनसेबो थांफेराखै।
अ थांफेराखै आरो ना माने ओरैनो अमबासि मेला नङियाव थांदोंमोन?
हो?
ओरैनो थांफेराखै नामा खनसेबो अमबसे मेला नङै टाइमावबो? आतचा।